हेलौ
। औ नोंथां आं दिनैहाय नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों मोजां हायबाय आं बेखौनो नोंथ बिथांजों सावरायनो गोसो जादों माने जोङो ओ माबोरै माबोरै माने रां खामायनो हायो बिनि सायाव आरोना नोंथाङा फंनैसो फोरमायनानै होदो।
औ जोङो माबोरै माबोरै रां खामायनो हायो होननानै बुङोब्ला आथिखाल मुगायावथ' जोंहा गोबां बायदिसिना रां खामायनायनि ओ रां खामायनायनि माबा दङ नङा होमबा। औ बिदिनो सोरबाबा बिजनेस मावनानै सोरबाबा साख'रि मावनानै बा सोरबाबा बायदि आबाद मावनानै रां खामायनो हायो। नङा होमब्ला
औ
औ बेबायदिनो नोंथाङा एसे ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय रां आरजियो बा माबे मोनसेखौ बांसिन मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
जागोन नोंथां। ओ जोङो रां खामायनाय होनोबाथ' जोङो बे ओ गुबुन -गुबुन रोखोम यैहाय रां खामायनायखौ नुनो मोनो माने ओ जोङो ओ स साखरि बाखरि गैयाबाबो माने जोङो जोंनि फोथारफोरनि आबादफोरजों बारि बागानाव मावनानै जे मोनो बेनि बि बेफोरखौ फाननानैबो माने मैगं थाइगं गायनानै आबादफोर मावनानै बेफो फोरखौ फाननानैबो ओ जोङो रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो गोबां रो खोमनि बिजनेस फोर खालामनानै बेफोरखौहाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ गयनि आमफ्राय बिदिनो ओ मा होनो बिदिखौहाय फिथाइ सामथाइनि बेफोरनि ओ बिजनेस उमनानैहाय जोङो गोबां रोखोमनि ओ बायदि बायदि मुवाफोरनि ओ बिदिनो फाननानै बायलाय फानलाय खालामनायनि गेजेरजों जों बेफौरजोंहाय जोङो रां खामायनायखौबो नुनोमोननो आरैनो जोङो गामि फोराव नायोबाथ' जोङो बेखौनो नुयो जे माने जोंनि जे बारि बागानाव थानाय ओ जेन'बा आबादफोर हो मैगं थाइगं बेफोरखौबो जोङो माने फाननानै एसे एनैबाबो माने जोंनि सानसेनि खरसाखौ जोङो दिहुनना नै लानो हायो आरोना आरो औ बेनि अनगायैबो जेन'बा जोंनि न'खरफोरावहाय लानाय दाउ अमा ओमफ्रायहायो बिदिनो दाउ अमा फारौ ओ बेफोरखौहाय फाननानैहाय जोङो रां खामायनो हायो ।जेरै मोसौफोर लानानैबो जेरैहाय जोङो मोसौफोरखौ फिसियोबा मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननो हायो। जोङो बेखौ गाइखेरखौ फाननानैबो जोङो उ रां खामायनो हायो आरो। रोना ओमफायहायथ' ओरैनो नोंथाङा जुदि ओ फाननो गोसो गैया बा नोङो बेजोंनो माने ओ जोंथ' ओरैनोबाबो साहा लोङो नालाय सा लोंनायावथ' जोंना गाइखेरखौ बायनायाव फैसा थाङो नालाय दा नोंथाङा जुदि मोसौखौहाय न'आवनो लानानै फिसिनानै जुदि ना न'आवनो साफोरखौ लोङोबा गाइखेरफोरखौ लोङोबा माने नोंथांना ओ फैसाया माने बासायो आरोना ओमफाय बिनि अनगायै जुदि नोंथाङा मोसौखौहाय ओ फाननोबा मोसौ ओ फिसाफोरखौ जेन'बा मोसौ गायफोर लायोबा फासौ फिसा जुदि जोनोम जायोबा बेखौ एसे देरनानै फेदेरनानैहाय फानो बा बेयावबो नोंथाङा फे रां आरजिनो हायो आरोना बेनि अनगानाय अनगायैबो ओ जुदि दाउफोर ला दोंबा न'फोरावहाय जेनेबा दाउफोरखौहाय जोङो आलासि सोनायफ्रावबो बाहाय नो हायो ओमफ्रायहायो बेनि अनगायै ओ नोंथाङा बेफोरखौहाय नोंथांनो नांगौ जानाय समावहाय फैसा नांगौ जायोबा जोङो बे खौहाय फानब्रबनो हायो आरोना बे-बेफोरो जोंनि थाखायहाय ओ न'खर खांनायावहाय मदद होयो आरो बिदिनो बोरमा बेफोरखौथ' लानायाव जों फैसायखौनो नाङा नालाय गांसोफोर जाहोबानो ओरैनो खानानै दोनहै इबानो बा ह गारनानै होबानो माने बेफोरो देरो आरोना जुदि जोङो अमाफोर लायोबा मोने इमुबा एसेसो फैसाखौ गारग्रोनांगौ जायो आरोना ओ बेनि अनगायैबो जोङो जेन'बा ओ फोथारनि आबाद जोंथ' गुबुन गुबुन रो खोमनि माइ गायो जोंथ' गोदो-गोदायनिफ्रायनो माने आबाद मावनानै जाबोग्रा हारि नालाय ओ बेफोरबायदिनो गोरान आबादबाबो जोङो जेनेब्ला ओ माबानो हायो मा होनो फान बानायनानै फाननोहायो बेनि अनगायै बोसे ओ जोङो ए जोङो जेनेबा फाथोफोर फोयोनै ओ फाथोफोरखौबो जोङो माने फाननानैहाय ओ जोङो रां आरजिनो हायो आरोना फाथोनि अनगायै मैगं-थाइगं फाननानैबो जेरैहाय बहल, खुमब्रा, ओमफायहायो बिदिनो थारुन गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदिनो मैगं-थाइगंफोर गाय नानैबो बेफोरखौहाय फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो दा नोंथांमोननिथिंहाय ओ जुदि ओ बे फोरबायदि ओ मा होननांगौ जाखो ओ बिदि मैगं-थाइगंफोर गायनायखौ नुनो मोनोना नोंथां?
औ नंगौ थारैनो जोंनिथिंबो मैगं-थाइगं गायो गायनानै जेरै मैगं-थाइगं गायनायखौ जोङो हौवा माहारिखौ बांसिन नुयो नोंथां। बेबायदिनो हौवा माहारिया मैगं-थाइगं बा बायदि आबाद मावनायाव गोबां न'खर थायो बेफोरबायदिनो मैगं-थाइगंनि अनगायैबो जोंनि गामिफोर राव हौवा माहारि फोरा सोरबाबा ना दाननानै बा सोरबाबा बयलार दाननानै माबा अमा दाननानै जोङो रां खामायनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ नोंथां। औ बिदिनो हौवा माहारिनि ओ जोंनि हिनजाव माहारिफोरखौबो जोङो हा थाइ बाजारफोराव बे बायदिसिना मैगं-थाइगं बेफोरखौ जोङो बायख'नानै फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनदोंसै आरो। आइजो माहारिखौ ओरैनो नानै थाला जोंना दानि आइजो माहारियाबो
उम
थिग बेफोरबायदिनो जोंहा सरखारारनिफ्राय इनजिअ एन जिअ फोरा गोबां बायदि ट्रेनिं होयो नङा होमबा? बायदिसिना जेरै मैखम मासरुम होनो बेखौ पेतफमनि ट्रेनिं होयो आरो जेरै बायदिसिना बेग हेबनाय बा जि सुथारनाय नङाब्ला आरो साबोन बानायनाय धुप बानायनाय गासै बानायनायखौनो ट्रेनिं होयो नङा नङा होमबा एन जिअ नि जोङो बेफोरखौ लाहैनानै सोलोंना फ्राय जोङो बेफोरखौबो न'आवनो बानायनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ।
आथिखालाव गोबां सुबिदा दङ मैखुमखौबो मैखुननि फार्म बानायनानै बेखौ फानोब्ला गोबां रां मुलाम्फा मोननो हायो नोंथां। बे दामाथ' गोबाङैनो बुरजा नङा हबा। आरो बेयो जानोबो जोबोर गोथाव नङा होमबा।
नोंंगौ
औ जोंनि ओनसोलफ्राव थिग बेफोरबायदिनो बे एनजिअ नि होनाय ट्रेनिंफोरखौ लानानै बेफोरबायदि मैगं बानायनाय बा बेग बानायनाय बायदिसिना बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि आइजो माहारिफोरा रां खामायगासिनो दङ आरो बायदि बिजनेसावबो ओंखारनो हमबाय जोंहा दानिया। बेे दख'ना फैनाय बायदिसिना गामि गामि दानाय फोरखौ लांनानै गुबुनाव फानहैनाय थिग बेफोरबायदिफोरखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा बेफोरबायदिनो हाबा मावनानै रां खामायनायखौ नुनो मोनबावो।
बेनि अनगायैबो जोंना ओ जोंनाजोंथ' बिदिनो माने दायो एसे खम जाबाय नालाय बै माइफोर गायनाया दा नो माइनि जायगायाव जोङो माने गयनि बिजनेस खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना बांसिनानो जोंनिथिं माने माइखौथ' जोङो गा जानो थाखाय गायो नालाय बेनि अनगायै जोङो माने बिजनेसनि थाखाय गयखौहाय नै बाहाय माने बायलाय फानलाय खालामनाय आरो बिदिनो ओ जु गय फिथाइया ओ थाइहां जेनेबा बिदि समावहायनिफ्रायनो माने गयफोरखौहाय बायनानै लाखानानै दोननायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बिनि अन दायोहाय जुदि ओ हौवाफोर होनोबा माने हौवाफोरनि बिदिनो गोबां बेलेक बेलेक माने बिदिनो गारिफोरखौ बेहाय बायलाय फानलाय आरो बिदिनो मोसौफोरनि बायलाय फानलाय खालामना आरो बिदिनो मैगं थाइगं रोगानानै फानहैनाय बि बि बायदिखौ नुयो आरोना आरो बिनि अनगायैबो जोङो रां खामायनायावहाय बेखौबो नुनो मोनो जे बे जे ससियेल मेडियानि गेजेरजोंहाय माने भिडिअ'फोर हगारनानैहाय ओ बिदि जोंबो रां खामायनाय खौ जोङो दानि आथिखालावहाय गोबां नुनो मोनसै आरोना जेरै- रिल्सफोर बानायनानै भि डिअ'सफोर बानायनानै माने ओ ओ रां आरजिनाय आरोना
औ जाथिफोराव जोङो गावबा गाव ब नानै मावनो रोङोब्ला गोबां सुबिदा दङ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोर रिल्स बानायनायफोराव जोंहा जेबो देहानि खस बेदिनो जोङो। बेफोरबायदिनो जोङो
औ
रां खामायनायाव थाबनो जोङो ओ हेफाजाब मोननो हायो आरो नङा होमबा।
औ। आरो बेनि अनगायैबो दायो मा होनो हौवाफोरजों समान समान माने हिनजावफोरखौबो माने बांसिन ओरैनो थानायखौ नुला आरो रां खामायनायखौ नु ननो मोनसै आरो माने जिरायनानै थाला माने हौवा फोरजों समान समान हायो खामानि मावनानै बा माबा मोनसे ओ बिजनेस सिगेलेनानै माने हौवाफोरजों समान समान रां खामायनायखौ नुनो मोनसै आरोना दानि दिनाव।
नंगौ।
औ दा नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय बेयावनो दोनथ' थ'नायसै नोंथां
औ दे बिदिब्ला गोजोन्थों नों
औ गोजोन्थों